थाबायना
औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय ओ नोंथां बिदिब्ला औ आं फन हरनायनि जाहोनानो जादो जादों जे जा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावहाय मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथांजों आं एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां। नोंथाङा सम दोङोबा आंजों एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां? औ जेनेबा नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दैलां बोथोराव ओ आबाद मावो होनना बुङोब्लाथ' माइयानो गाहाय आबाद। ओक्षदैज्लां बोथोराव बांसिन जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौनो मावो। ओ बिदिब्ला नोंथां माइ आबादखौ बोरै मावो बिनि सायाव एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो।
औ।
ओ माइखौ जोङो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो ओ माइनि जोलै ओ बेखौ लाग्रोनानै ओ नांगौ। ओ बेखौ जोङो हाथाय बाजारफोराव बा जोङो ओ सिगांनि थांखांनाय बोसोरफोराव थिनानै दोननाय जोङो माइज्लि ओ बेखौ जोङो ओ बेसे बुरजा गायगोन ओ बिनि आन्था फारलानै फारलाथाम ओ हाखौ नायनानै सोमनानै जोङो ओ बेखौ जोङो बस्थायाव सोनानै ओ गाजा बेरहोनो सा साननै बा सानथाम ओ बिदि सोमहाबनानै दोननाय जायो। ओ सोमहाबनानै जोङो ओ जोङो द दुब्लियाव ओ दब्लायसे बा दब्लायनि बिदि जोङो हाखौ एवना लानानै ओ माने बेयाव फोनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ गायनो थाखाय जोङो ओ गुवार जायगा हानि गोनांथि जायो ओ बेनि थाखायनो जोङो ओ दुब्लिफ्राव ओ बेखौ गायनाय जायो आरो। ओ बेख बेखौ जोङो गोदोनि दिनाव बांसिन ओ नांगोलफोरजों हालेवोमोन ओ नाथाय ओ दानि आथिखाल मुगायाव बांसिन ओ नांगोलजों हालिवनायखौ नुबांला थिग टार बायदि जों बांसिन हालेवो आरो ओ बेखौ गायनो थाखाय जायो। दैखौ ज जोङो दैमाफोरनिफ्राय दंग' जावनानै जोङो लाबोनानै ओं दुब्लियाव दैखौ सोफैयो आरो।
औ
ओ नाथाय ओ बांसिनानो ओ हासिंनिफ्राय ओ दै बोखोनानै ओ बेबायदिबो दै बोग्रा मेसिनजों बोखोनानै गायनायखौ बेखौबो जों नुनो मोनो आरो। ओ नाथाय बांसिन गोदोनि सुबुंफोरा ओ बबेबा बिलोफोरनिफ्राय दंग जावनानै लाबोनानै ओ दुब्लि फोथाराव माइ बोथोराव लाबोनानै गायोमोन आरो। बेबायदिनो जोङो माने गायनो थाखाय जोङो हाखौ ओ हाब्रु जाजासिम उम एवगोरनानै लानांगौ ओ बेनिफाय जोङो ओ दै थाबथानो‌ थाखाय आलिबो होनाय जायो ओ बांसिनानो माइखौ ओ जोंनि समाजाव ओ आइजोफोरा बांसिन गायनायखौ नुनो मोनो ओ बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ ओ जेब्ला जौवो फन्द्र दिनसोनि फोनायनि फन्द्र दिनसोनि उनाव जेब्ला खोथिया जौवो अब्ला खोथियाखौ जोङो फुनानै ओ‌ गायनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो गायनानै ओ जोङो जेब्ला माइ या सोमखोर सोमखोर जायो अब्ला जोङो ओ माइ आबादखौ ओ मोजां जानायनि होननानै जोङो बिमा लोखिनियाव ओ माने आलारि बाथि सावनानै ओ कारतिक मासाव ओ बेबायदि सावनानै बोर बिनायबो जायो आरो ओ बिनि उनाव जेब्ला माइया मोनो अब्ला जों माइखौ खासिजों हानाय जायो आरो हानानै जोङो ओ सानब्रै सानबा बेबायदि ओह दुब्लियाव फोराननानै दोनजोबो बिनि उनाव जोङो ओ रोगानाय जायो आरो गोदोनि दिनाव बांसिन ओ बावखाफोरजों बाननानै रोगायोमोन आरो मोसौ गारिफोरजों बाननानै रोगायोमोन। ओ दानि मानसिफ्रा ओ थेकथारफोरजों बांसिन रोगायो आरो। बेबायदिनो जोङो बबेबा ओ कल सिथ्लाफ्राव बा ननि सिल्लाफ्राव लाबोनानै जाफाबना दोननानै ओ गोदोनियाथ बांसिन ओ मोसौजोंनो मारा होयोमोन नङा होमबा नोंथां ओ नाथाय दानिया आ गोबाव दोनला आरो बिदि ओ थेकथारजोंनो खेबसेनो सानसेयावनो मारा होनाय बेबायदि नुसै। आरो बेबायदि मारा होखांनानै जोङो जाग्रा बेबायदि बाहायबाय उम मानोना जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो ओ गुबै जाग्राया माइयानो नङा होमबा। बेबायदिनो जोङो माइखौ फोनानै ओ फाननानै ओ जोंनि फाननोबो हायो ओ जोङो जोंनि ओ नखराव गोनां जानाय माखासे गोनांथिफोरखौबो ओ थाव संख्रि बानलु बेफोरखौबो जोङो माइ ओ माइ फोनानै ओ माने नांगौनि बाराबा फाननानै ओ रां खामायनोबो हायो आरो नोंथां ओ नोंथां मोननियावबो दैलां समाव मा मा आबाद मावो ओ आरो माइनि अनगायैबो दैलां समाव गोबां बिदिनो ओ मेगंफोरबो ओ मोननाय जायो नोंथां ओ भिन्दि मेगं ओ बेबायदिनो ओ‌ नोंथाङाबो दैलाङाव मावनाय आबादनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां ओ दा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदियानो माइ आबाद मावनाया जेनेबा आं जोंनि ओनसोलावहाय माबायसा आबादखौ मावो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनिसै आरो नोंथां औ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ जा माइदलि माइ एबा माइ बोराइ ओ नङाबा बै हाथाय बाजारफोराव बायनानै मोननाय एबा नार्सारिफोरनिफाय लाबोनानै बिदि बिदिनो ओ फाथोनि बस्थायावहाय सोमनानै गोराहाय खाथुमना बिदिनो ओ फुख्रिफोराव साननै सानथाम बिदिनो सोमना दोननायखौ नुयो आरो नोंथा आरो बिनि उनावहाय बोखांनानै लाबोयो लाबोनानै न' फारसे लाबोनानै बिदिनो थाइसे जायगायावहाय दोनथुमनानै बिदि थ थालिर बिलाइहाय एबा थास' बिलाइ बेजों खोबसिना दोननायखौ नुयो आरो बेनि जेनेबा बेखौ खोबसिन मानो खबो होनब्ला बे जाहाथे गुदुं जानानै एबा गुदुं जाहाब होननानै बिदिनो गाजा अरोबा गाजा सुगैयो बेनि थाखाय दोनो आरो नोंथां। आरो बिदिनो गाजा सुक्ले जेनेबा बेखौ गायनो थाखाय जोंनो आलदा फोथार मोनसे नांगौ जायो नालाय। बे फोथारखौ जोङो थियारि खालामना लानांगौ जायो जेनेबा बेसेबां बिबांनि गायगोन नों एसे सिगांहाय एवनानै लानांगौ जायो जेरै गोदो बिदिनो मोसौ हालिजों मोसौ हालि एबा नांगोलफोरजों बिदिनो एवनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय ट्रेक्टरफोरजोंबो एवनायखौ नुयो आरो जों नोंथां आरो बिदिनो जा बे फोथारखौ मोजाङैहाय एवग्लिना लानानै बिदिनो ओ फोमोननानै लायो लानायनि उनावहाय जा माइग्लि माइ बेमाइग्लि माइखौ बैयाव लांनानै ओ सारै सारै ओ मोजाङैहाय फोनाय जायो आरो आरो बेनि उनावहाय बेखौ जेब्ला बे जौगोन ना अब्ला मोसौ बोरमाफोरा बे खौ जेनेबा जा जानो जानो हायिनि थाखाय जोङो जेरै बेराफोर दुमथेना होयो नेटफोर सोंथेना होयो आरो जोङो जेनेबा जानो हायि बायदि आरो बिनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो जेब्ला बे जौगोन जौबा जौबा अब्ला जों बेखौ फुननो थाखाय थियारि जायो आरो जेरैहाय ओ गोदो बिदिनो ओ रुवाथि दाहोना लानानै ओ सुयोमोन आरो ओ एबा सावरि बादा बिदिबो जालायोमोन आरो नाथाय आथिखाल आथिखालाव बिदि मोनबांला नालाय बेनिखायनो हाजिरा खामला बिदि लिंनांगौ जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो फुनानै ओ बांसिनानो जोंनि ओनसोलावहाय हौवा माहारि फुनायखौ नुयो आरो नोंथां आरो बिनि उनावहाय औ फुनानै जोङो ज गायनो थाखाय आलदा फोथार नांगौ जायो नालाय बे आलदा फोथारखौबो बिदिनो हजाङैहाय एवग्लिजुबनानै लायो मोन लायो आरो आलि सालि बिदिनो दाननांगौ खोनांगौ बिदि जायो नालाय बेफोरखौबो मावना लानांगौ जायो आरो
ज
बिनि उनावहाय जोंहा खोथिया फुनाय बे खोथिया फुनायखौबो बै जागगायाव बै फोथाराव लांनानै गायनाय जायो आरो बिदिनो सासे गसासे थुयै थुयै गायो आरो आइ जोंनि ओनसोलाव आइजो माहारि बेखौ बांसिनै गायनाय नुयो आरो माइ आबादखौ जेनेबा माइ गायनायखौ नुयो आरो आरो बिदिनो औ जेब्ला बे माइआ जौगोन जौनानै ओ बिदिनो फिथाइ थायना मोनगोन अब्ला जोङो अब्लासिम जोङो बेखौ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो जेरैहाय बेनि ओ बेनो हासार होनाय एबा बायदिसिना मुलि होनाय गोदोथ' बिदि बारा मुलि सुलै बारा होबाङामोन नाथाय आथिखालाव बिदिनो ओ एम्फौ जानाय ओ बन' जानाय मा बे बायदिसिना मुलि नु जेब्ला बे मोनगोन मोनबाथाय बेखौ जोङो बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव गोदोहाय बिदि खासि आरो ओ जा बै हाखांनानै जा माइ मुथि बे मुथिखौ न'आव लाबोनो थाखाय मोनसे जेनेबा गन दाननाय जायो जेरै जाय जोंनि ओनसोलाव बावखा होनना बुङो आरो बे बावखाखौ जेनेबा औवाजों बानायनाय जायो आरो औवाखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो बेखौ बेनि उनावहाय बेखौ बिदिनो बाननानै न' फारसे लाबोयोमोन आरो लाबोनानै ओ मोसौ हालिजों मोसौ हालि फोरजों लानायखौ नुयो नङाबा बिदिनो ओ थांगोन थखन लानानै बुस्रियोमोननो आरो माइ माइ फिथाइ बे माइ फिथाइखौहाय
औ।
गोनांथि जायो। बेखौनो माइखौ जों हाथाय बाजारफोराव फानहैनानै गोबां रां मुलाम्फा मोनो हायो। आरो न'खरफोरखौ दैदेनलांनो हायो आरो नांगौ मुवा बेसाद बेखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय जोङो जा ओंखाम जोङो ओंखाम जायो। जेनेबा सुबुं जोंनि बर' बर' सुबुंफोराहाय बांसिन ओंखामखौनो जायो नालाय। बे ओंखामखौबो बै माइनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो जेरैहाय बै माइखौ सौनानै जेनेबा गोदो बिदि औवाल दिंखिफोराव सौवोमोन आरो। आथिखालाव बिदिनो मिसिं आरि ओंखार मिसिंफोरावबो सौवनो हायो आरो। बिदिनो सौवनानै जा सौवखांनानै ओंखारनाय जा जुजाइ बे जुजाइफोरखौ जेरैहाय अमाफोरनो आदार महरै होयो जायखौ जों गुन्दै होनना मिथिगौ आरो। बेखौ जाहोनाय जायो आरो आरो बिनि उनावहाय जा माइरं मोनगोन बेखौनो जोङो ओंखाम आरो माइ होनब्लाथ' बायदि रोखोमनि माइ थायो बेहाय जोसा, माइब्रा बायदि बायदि रोखोमनि माइ थायो आरो आरो। बिदिनो जोंनिहाय जा माइ गायखांनानै जोबथि सान जेनेबा माइ गायखांगोन जोबथि सानखालि बैखालि जोंना मोनसे जेनेबा मोनसे फालिनाय दं आरो मोनसे जेरै जायखौ फाख्रा होनना बुङो आरो बेवहाय गासिबो जे फोथाराव थानाय जायानो जा एबा फोथाराव खोथिया फुनाय आइजोनो जा बिदिनो हाब्रु फुनलायलायनानै गेलेनायखौ नुयो आरो‌। आरो बेनि उनावहाय माइ गसासे बा माइ मुथासे बिदिनो। न'आव लाना फैनानै न'नि फाख्रि एबा दुलि खनायाव दोनथुमनाय जायो आरो। आरो बिनि उनावहाय बिदिनो दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम बोथिसे ज' बयबो जालायो आरो। ना बेदर बिदिनो जौ जेरै बेफोरखौ लानानै जयै जानायखौ नुयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव। आरो। औ दा दा जेनेबा मैगंनि मैगंनि बागै बुंबा मैगंखौबो बायदिसिना रोखोमनि मैगं गायो जेरै जेरैहाय भिन्दि, लेस्रा, मैथा बेबायदि बायदि रोखोमनि मैगंखौबो गायनाय नुयो आरो जोंनि ओनसोलाव। ल' नङा जेनेबा दैज्लां बोथोरावल' नङा मेसें बोथोरावबो बायदिसिना। आबादखौ गायनाय नुयो आरो जेरैहाय मैगंखौबो गायो आरो। जा माइ माइ आबादखौबो मेसें बोथोरावबो गायजायो आरो नोंथां। नाथाय आलदा थायो आरो मेसें बोथोराव गायनाया गोरान हायाव गायनाय नालाय बिदि जायो। नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेख खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय औ गोजोन्थों